जागोन नोंथां।
अ।
नोंथांनि टपिक राय ओ खोनादो नोंथां।
अ अ।
उम। आं नोंथांजों टपिकनि बागै रायलायनो सानदोंमोन नोंथां।
उम उम।
उम। जोंनि बर' हारिनि जोंहा जों टपिकखौ रायलायग्रोनिसै।
अ अ। नोंथाङा मा टपिक लानो सानदों?
आं टपिकखौ जोंनि बर' हारिनि सोमोन्दै जेनेबा जोङो बैसागो। बैसागो फोरबोखौ जों बोरै फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
अ अ आं नाजागोन बारु।
उम।
बैसागोआ जोंनि दोरोङारि फोरबोफोरनि गेजेराव मोनसे। आंगो फोरबो बैसागुखौ बर' हारिया गोद‌ दोनि दिननिफ्रायनो जोंनि आबै आबौ मोना फालिबोदों। बैसागोआ बर' हारिनि गेजेराव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे दोरोङानि फोरबो। उम बर'फ्राहाय बेखो गानजा गोजायै फालिबोदों।
उम।
बैसागो होनबा बेखौ रंजालि बैसागो होननानैबो बुङो बुंनाय जायो। यो मानो बैसागो सुबुं फोरा रं
उम। जोङो संक्रान्ति जेरै मोसौ थुखैनाय उम
आरो लाव फान्थावजों खुबैनानै उम माबायो आरो थुखुयो। फानबाजा बोसोर- बोसोर गेदेरजा होननानै आरो बेनि उनावहाय गेद उम गेदेर ओ उन्दैफोरा गेदेरफोरखो माबायो मान होयो। खुलुमो आसिरबाद लायो। उनावहाय मानसिफोरा न' न' गिदिंनानै मोसायो रंजायो जयै लोगोसे जायो आरो बोथिसे। फिथा बायदि बनायो। उम गुबुन- गुबुन फिथा जेरै थाव फिथा बर'नि जोंनि लावदुम फिथा, एनथाब फिथा बेफोरबायदि बानायो आरो सिबिंनि लारुबो बानायो।
औ
उम
जेरै जों बैसागो हारिमु होनना बुङोबा जों मा मा आइजों बाहायनाय जायो?
मा होनदों नोंथाङा अ -अ -अ हा अ अ- अ जेरै खाम जथा जाबस्रिं नु सिफुं
उम- उम
बिफोरबायदि आरो।
बेफोरजोंनो जोंनि बर' हारिया हारिमु हिसाबै सोलिनानै दं आरो।
उम- उम
आरो लोगोसे जोंनि बर' आइजोफोरा उम दखना, आर'नाइ नुहै
रेगे रेगां लानानै मोसायो।
औ
आरो नोंथाङा माबा बुंबावनो सानो नामा।
लोगोसे जोंनि हारिमुआवनो लोगोसे जोङो मागो मागोखौ जों बोरै फालिनाय जायो नोंथाङा बिनि बागैबो फोरमायदो।
अ मागोबो मोनसे जोंहा मोनसे गेदेर फोरबो। बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय मानिबोनाय बैसागोनि बायदिनो बेबो मोनसे गोदिर फोरबो बेखो मागो माग दमासियाव माने फालिनाय जायो। बेखो माने मागो -मागो दमासिया मेइनलि जोंहा मा होनो बिखौ जानाय लोंनायनि फोरबो होननानै होननाय जायो। जिहेथु जोंहा बर' समाजा आबादारि समाज जेब्ला आबाद फोसावो मानसिफोरा अब्ला बे समाव मानसिफोरनि हमना ला न'खराव उम जानाय लोंनाय जिनिस फोरा फोरजों माने माबा जोबो आरो
उ
बुंफबो बेखायनो जानाय लोंनायनि जेबो माबा खमनि थाया बेखायनो बे समाव मानसिफोरा उम गुबुन गुबुन फिथा बानायो जेरै फिथा सुङा बारगि उाव जायो लोङो मोसायो
जोंनि बर हारिनि मोनसे हारिमु आरो जेनेबा
उओ ओ
नोंथाङाबा आंनाव सोंनो हागोन माबाफोर सोंनोबो
अ अ अ आंहा बिदि जेबो जोंथ गैया खार बिदि नोंथांनि माबाफोर सोंथि दङबा बिदि बिदि सोंनो हायो
ओ मा होनगोन
अ जों जिहेथु फोरबोनि फोरबोनि सायाव रायलाय दोंना नोंथाङा आरोबाव जेरै बैसागो आरो बैसागो आरो मागोनि बागै आरो माबा माबाफोर फोरबोनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो नामा
बेनो जा नोंथाङा बुंदों जेरै बैसागो मागो गो बैसागोआव बैसागुखौ जोङो गाजा गोमजायै रायजो राजा गिदिर उन्दै बयबो रंजानानै फालिनाय जायो गिदिरा उन्दैखौ उन्दैया गिदिरखौ मान होनानै जोंनि बर आबै आबौमोननि नेम बायदियै जोङो फालिनाय जायो
उम उम
जेरै मोसौ थुखैनाय दैयाव लांनानै दैमायाव लांनानै मोसौ थुखैनाय
उ
बेफोरबायदि
उ
आरो गुबुन टपिक नेक्स्ट टपिक राय्लायनि
अ अ रायज्लाय जायो
जोंनि जिद नभेम्बरनि बागै खोन्थानो हागोन नोंथाङा
अ अ जिद नभेम्बरखो बरनि मा होनो थुनलाइ थुनलाइ साननानै अ थुनलाइ साननानै अ माबानाय जायो जिहेथु जिद' नभेम्बर खालि आरो बर रावा माबा मोनदोंमोन सिनायथि मोनदोंमोन बर रावा गेवलांनाय गेवलांनायनि मोनसे चान्स मोनदोंमोन
औ
बेखायनो बे जिद नभेम्बराव बर फोरनि थाखाय मोनसे इम्परटेन्ट सान उदांस्रि सान
हिसाबै फालिनाय जायो उ लोगोसे
फिसा टपिक गोसोआव
अ अ
जोङो ओ
जोंहा आबादनि सायावबो रायलायनो हायो बर' दा जिहेतु दैज्लांनि सम बर' समाजा बर' सुबुं फोरा मा माब्रै आबा आबादखो माबालाङो फोसावो बर' आइजोफोरनि अ बर' माबाफोरनि माने सुबुंफोरनि मा मा माबा थायो बेयाव माबोरै मावो आबादखो
जोङो आबादखौ माब्रै मावो नोंथाङा फोरमायनानै होदो एसे गुदिनिफ्रायनो जेनेबा जोङा खेथि माइ आबाद माइ आबादखौ जों माबारै बानायलांनाय जायो।
उम उम सो जिहेथु दा दैज्लांनि सान अखा हानाय सान दा अखा हाब्ला दै जेब्ला जायो दुब्लियाव
उम
मानसिफोरा हाल एवो एवग्रोनांगौ माबायाव दुब्लियाव उम गोदोआवथ' नांगोलजोंनो एव एवोमोन दानियाबा थेक्थर फैबाय पावार टिलार फैबाय उम दा उनावहाय हालेवगोरनाय जायो उनावहै खोथियानि थाखाय माइखौ सोमग्रोना लानाय जायो।
औ
जेब्ला माइया उम फुलि फेंखा ओंखारगोन
औ
होमबानिया बेयाव बेखोहाय सारनाय जायो। खोथियानि थाखाय जेब्ला खोथिया रागोन अब्ला खोथियाखो माबा फिननाय जागोन थिखांफिननाय जागोन खोथिया फुनाय बुङो बेखौ जोङो अ उन अ उनाव माइ गायनाय रुवाथिफोरा बेखौ खोथ फुनाय खोथियाखो आरो गायो
उम
नानै उनाव जेब्ला माइआ मोनगोन आसिन काति मासाव एब्ला माइखो हानाय जायो। उम आरो माइनि अनगायैबो जोंनि बर' सुबुंफोरा गुबुन गुबुन आबाद मावो जेरै बेसर उनाव सबजियानो जाबाय जेरै उम मेगं थाइगं उम उम बर'नि ओ बर'नि फेभरेट मेगं थाइगंनि भि भितोराव जाबाय जेरै लाफा लाइ उम उम
उम नोंथाङा मा मेगंखौ जानो मोजां मोनो?
आं लाफा आरो मैथा जानो मोजां मोनो। उम मैथाखौ खारैजों
उम अके खान्थाल बेगर अके
नोंथांङा।
आंनि मैगंङा जोगोनारजो दाउ। लोगोसे जोंहा थाबाय सबाय अनला।
उम उम
ह। जोङो दायो नेक्स्ट टपिक जोङो दा फ्रुतस बा जोङो थाइजौनि बागै जोङो सिजेन दा थाइजौनि सिजेन।
उम उम
जों थाइजौनि बागैबो रायजलायनो हायो।
उम थाइजौ बा बिथाइ सामथाइ।
फिथाय सामथाय।
उम नोंथाङा थाइजौनि बागै मा मा मिथियो?
जोङो जोंनि गामि ओनसोल जेनबा जोंनि बर' हारिनि गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय
ए।
फिथाइ हिसाबै जोङो थाइजौ होनोबा गोथाव मोनो। बोथोराव मोननाय बोथोराव मोनजानाय फिथाइ हिसाबै बोथोरनि फिथायखौ बोथोराव जानांगौ हिसाबै बोथोरनि मोनसे फिथाइ सामथाइ होननानै मानिना लानाय जायो जेरै खान्थाल थाइजौ।
उम उम।
दैज्लां बोथोराव मोननाय जायो।
ओम ओम आरो बर'फोरा बेखो आमथि सु सुवायाव माने माबायो बांद्राय जायो। उम
औ। औ।
आरो जोंहा ओम बर' सुबुंफोरा जानाय दोरोङारि मैगं मा होनो मैगं बार